खोनादों?
औ ओ आं आजोंहाय बर'नि गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै सावरायनो सखनदोंमोन। हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
थां बर'नि दोरोङारि गान्नायनि सोमोन्दै होनना बुङोब्लाथ' जोंहा ओ हौवाफोरनि गानग्रा आलादा हिनजावफोरनि गानग्रा आलादा दङ नङा होनबा! जेरै हिनजावफोरनि होननानै बुङोब्ला दख'ना आमफ्राय लांगा थाबाय आरो मोनसेया जाबाय अग्रं नङा होमबा
औ
ओ जोङो दख'ना बा गानग्रा गामसाफोरनि सोमोन्दै सावरायनोसै माने गोदोनि बर'फोराहाय जिफोरखौहाय माबोरै बानायोमोन बिनि सोमोन्दै जो सावरायनोबा जों मोजां जायो बेखायनो आं बेखौहाय एसे सावरायग्रोनो सानदों आरो ओ गोदो औ गोदोहाय बर'फ्रा माने गावसिनि बर' आइजोफ्रा माने बांसिन आइजोफ्रानो दायोमोन नालाय आइजोफोरनि बाथ्रायानोहाय बांसिन बिफाव लागोन बेयावहाय ओमफ्राय बर' आइजोफ्रा जेने गाव गाननाय जोमनाय एबा न'खरनि ओ ओ हौवा मानसि फोरनि गाननाय जोमनायखौ लानानै फारसेनिफ्राय गावसोरनो सोरजिनानै दानानैहाय माने गाननाय जायोमोन आरो गोदोनि समावहाय। ओ नाथाय आथिखालाव दा बिनि ओ माने सोलायबोनाय जाबाय जुगाबो सोलायबोबाय नालाय सोलायबोबाय आरो जोंनि माखासे हुदाफ्राहाय ओ जेरैहाय बर' हिन्जावफोराहाय एम्फौ लानानै बिनिफ्रायहाय बे फिथोबनिफ्रायहाय फिथोबफ्राय लानानै जि सोंनानै दख'ना दायोमोन, जोमग्रा दायोमोन, गामसा दायोमोन आर'नाय दायोमोन नङा होमबा ओ बेबायदिनोहाय आरो गाबखौबो बिसोरो मिथिंगायाव मोननाय बिफां लाइफांनि बिगुर बा बिबार अबा बिफां बेफोरनिफ्रायनो बिसोरो गाबखौबो होनाय जायोमोन आरो ओ दख'ना एबा गामसाफोरावहाय ओरैथ' जोंनि ओ बर' हिनजावफोरनि गानग्राया मोननै रोखोमनि थायो जेनेबा लांगा दख'ना आरो अग्रं दख'ना होननानै
औ
औ लांगा दख'नाखौ दा बांसिन जानाय नुसै आरो अग्रं'खौ एसे फोराबो खमसिन जाबाय होननानै जोङो बुंनो हायो ओ बर'नि आरो ओ जोंहा ओ जे आइ थेक मोनलायलायबाय नङा होमबा माबाया आर'नाइ जे जोमग्रा बेखौबो बर' आइजोफ्रानो गोदोनि फ्रायनो दाबोदोंमोन जेरावहाय जोंना ओ हाजो आगर होनानैहाय बे खौहाय एरनाय जायो आरो बर'नि जे दख'ना बर' आइजोफोरा दायोमोन बे दख'नायावबोहाय ओ गोबां आगरफोर जोङो एरनायखौहाय आरो नुबोदों आरो नुदों आरो। जेनबा जेरैहाय आगर गिदिर आगर फिसा ओ खासि हाथाय, फारौ मेगन ओ दाउसा मोख्रेब बेबायदिनो गोबां बायदि बायदि आखरफोरखौहाय माबानाय दा नोंथाङा बिनि सायाव एसे बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
ओं
ओ नोंथाङा आंनि ओ रावखौ स्रां स्राङै खोन-खोनादों ना?
औ खोनादों।
अब्ला आं फंनैसो बुंनोसै।
औ दे।
दा नोंथाङा बुंलांखाबाय ओ बर'नि दोरोङारि एबा जोंनि हारिमुवारि गाननाय जोमनायनि बागै दा आं फंनैसो बुंनोसै दा जोंनि ओ बर'नि एबा सिनायथि जानाय जोंनि ओ हारिमुवारि गाननाय जोमनाया दा जेरै हिनजावफोरनि दखना नोंथाङा बुंलांखाबाय। मोननै रोखोमनि लांगा एबा अग्रं। नाथाय जोङो ओ जोंनि गाननाय जोमनाया माने दा नोंथाङा बुंलांखाबाय जि आइ टेक मोनलायबाय होननानै। बेयो सैथो। दा जोंहा बर'फोरा बैसागुआव जोंनि हारिमुनि ओ गाननाय जोमनायखौ गाननानै जोंनि हारिमुखौ देखायो आरो नोंथां।
औ।
दा बिबदिनो जोंनि ओ बर' हिनजाव फोरा ओ बैसागोआव जेरै आर'नाइ फालि दख'ना बे दख'नाया बायदि बायदि गाबनि जानो हागौ जेरै गोजा गोथ थां बिब्दिनो आरो हौवाफोरा आर'नाइ फालि, आर'नाइ गस्ला, आर'नाइनि गामसा बा बायदि रोखोमनि दंबावो बैफोरो ओ जोंनि बर'नि हारिमुनि गाननाय जोमनायखौ गाननानै जोङो जोंनि हारिमुखौ देखायो आरो नोंथां।
औ औ।
बिबदिनो जोङो ओ बैसागोआव जेरै खाम, सिफुं, जथा, सेरजा बायदि दामग्रु ओ दामग्रा आइजें लानानै जोङो ओ जोंनि बा जोंनि मोसानाय एबा जोंनि गाननाय जोमनायखौ देखायनानै जोङो जोंनि हारिमुखौ देखायो आरो नोंथां।
औ औ।
ओ दा नोंथाङा बुंलांखाबाय जे बर'फोरा जानाय लोंनायावबो ओ जोबोद आखा फाखा जेरै जोङो ओ जोंनि दोरोङारि ओंख्रि जेरै ओ सबायजों दाउ नारजिजों अमा, नाफाम बायदि रोखोमनि ओ गोदोनिफ्रायनो बानायबोदों। दा जोंहा ओ बर' आइजोफोरा जेरै मिथिंगानिफ्राय मोननाय थास' बिलाइ एबा थास' आथिं दिंखिया बिलाइ जेरै गोखा गोखै फिथाइ सामथाय खानानै गावनि जानाय आदारखौ ओ सिगांनिफ्रायनो माने ओ सुफुंबोदोंमोन आरो नोंथां दा बिदिनो बै फोरबो जोंनि ओ हारिमुनि मोनसे थांखि आरो दा जोंहा ओ गाननाय जोमनायाल' जोंनि हारिमु नङा बेनि गेजेरजों बेनि गेजेरजोंनो जोंहा जेरै जानाय लोंनाय जोंनि थानाय राव बैफोरबो जोंनि गासैबो हारिमु दा जोंहा हारिमुआवनो हाबनानै दङ जोंनि दोरोङारि ओंख्रि जेरै जोङो सबायजों दाउ एबा अनलाजों दाउ दा आङो ओ सबायाइजों दाउखौ माबोरै सङो बेनि बागै एसे फोरमायना होनसै आरो नोंथांनो।
दा जोंहा स सबायजों दाउखौ संनोब्ला गिबियावनो जोंनो सबाय नांगोन दा सबाइखौ जोङो ओ न'आव बो फोनो हायो एबा जोङो खाथि खालानि ओ बाजारफोरावबो लायनो हायो आरो नोंथां।
औ औ।
दा बिब्दिनो जोङो ओ लाबोनानै जों सबाइखौ गिबियावनो मोनगोन एबा जोङो इदिनो फोरानगोन आरो बायदिसिना रोखोमनि खालामनो हायो। दा बिब्दिनो जोङो साराय लानानै एबा सारायाव जोङो दै होनानै बै जे जों ओ सबाय लाबोदोंमोन ना बे सबायखौ जोङो आरामसे गुन्दै खालामगोन आरो खायसेया गुन्दै खालामा। बिदिनो गोबां रोखोमनि थायो बिब्दिनो खालामनानै जोङो ओ दै जेब्ला दैया गोदौगोन अब्ला जों दै गोदौनायाव होनाय जागोन आरो बे सबायखौ आरो बि दिनो जोंहा थागोन जेरै दाउ बेदर जों दाउखौ ओ गोदानानै एबा जोङो एवफ्रामना लाग्रोनांगोन बिब्दिनो जोङो ओ गोदौनायजों लोगोसे जोङो दाउ बेदरखौ होनानै माने बियो थामजि आरो ब्रैजि मिनिटनि उनाव जानो हानाय ओ फैगोन आरो जानो हानायाव
औ
दा बिबदिनो गोबां रोखोमनि जोंनि दोरोङारि ओ ओंख्रिबो दङ जेरै नाफाम नाफामखौ जोङो जेरै ओ बैसागोआव जोङो जौ गिसिजों लोगोसे बाथोनबो जानाय नुनो मोनो।
औ।
दा बिब्दिनो गोबां दङ आरो। दा ओ नोंथाङाबो जे जोंनि गाननाय जोमनायनि अनगा जे दोरोङारि ओ जानाय लोंनाय एबा जोंनि थानाय राव बैफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ औ दा नोंथाङा बुंलांबाय नङा होनबा सबाय ओंख्रि
औ।
सबाइ ओंख्रिजों दाउ संनायनि सोमोन्दै खोन्थालांबायना ओ सबाइ ओंख्रि जोंनाथ' ओ सबाय ओंख्रि आरो अनला ओं ख्रि आरो नारजि ओं ख्रि बे मोनथामा जोंनि बर'नि मोनसे गोनांथार मोनसे ओंख्रिथार होननानै जोङो माने बांसिन मुंदांखासिन आरो बे नाफाम बिसोर ओं ओ जा जों मख'लांबाय नङा होमबा बेयो बियो ओ जेरै ओ सबाय होन ओ अनला आरो नार्जि बेयो मोनसे मो माने मुवा ना बेसाद होनांगोन दा? जेनेबा ओ जे नारजि बे ओ सरि माबा ओ खारै बे खारै नङाब्लानो बे ओंख्रिफ्रा जाया नङा होमबा जोंना बे खौ जोंनो नांथारगोन आरो बे मोनथाम ओंख्रियावहाय जोंना ओ खारैया बांसिन माने गोगोमैहाय बिफाव लायो बेवहाय बेखायनो जोङो सबाय ओंख्रि होननानै रायलायोब्लाबो एबा अनला ओंख्रिनि सोमोन्दै नारजि ओंख्रि सोमोन्दै रायलायोब्लाबो बे खारैया जोंना फैफागोन नङा होमबा? आरो बे खारैखौ म खनाय लोगो लोगो खारैआहाय माबोरै जायो जों बेनि सोमोन्दैबो सावरायनो हायो जेनेबा ओ खारैखौहाय जेरै थालिरखौहाय ना दाननानै फोराननानै सावनानैबो बानायो आरो खायसेया सबायाइनि ओ देन्था जे सबायाइ फोखांनायनि उनावहाय फुयो नङा होमबा? बे फुनायनि ओ जे बेगरखौ आलदा माबानानै जेब्ला बे ओ जे बिफां राननाय थाबाय बे बिफांखौ सावनानैबो बानायनाय जायो आरो ओमफ्राय आरो खायसेया ओ मैदुफुल बिफांखौहाय दानफायनानै जिरनानै बेखौ फोराननानैबो बानायनाय जायो आरो बे ओ खारैखौहाय औ आरो ओ ना माबानि सोमोन्दै ओ नारजि ओंख्रिनि सोमोन्दै आङो बेखौनो बुंनो सानोदि नारजि ओंख्रिखौ जोङो बरफोराहाय गोदोनिफ्रायनो जाबोदों एबा ओ जाबोनाय खुदा खालामबोदों आरो बेखौ मोनसे माबायोबो फोथायबोयो जोंनि बरफोरा जे नारजि ओंख्रिखौ जोङो जेब्ला सुबुं माहारिया थैनानै थाङो अब्ला बे थैनानै थांनाय सुबुंखौहाय सोमोन्दो नागारनाय मोनसे ओ माबा हिसाबैबो बेसो ओ मानसिखौ जेब्ला बिदाय होयो अब्ला जोङो नारजि अरगारनाय जोंहा मोनसे ओ माबाबो दङ आरो नङा होमबा नेमखान्थि बो दङ बेनिखायनो जेबो मोनसे फोथायनाय दंमोन जे बरफोरनि नखराव सोरबा आलासि जाफैयोब्ला एबा आलासि जाफैयोब्ला बिसोरनोहाय जोङो नारजि ओंख्रि संनानै होनाय जायामोन होननानै बुंनाय जायो आरो नआव संना जानाया आलदा। एबा सोरबा आलासि फैयोब्ला बेबायदि संनानै जाहोनाय जायामोन होननानै फोथायनाय दं आरो जोंनाव माने सोमोन्दो नागारलायनाय जायो होननानै मोनसे साननाय दंमोन नालाय नारजि ओंख्रिखौ लानानै औ
खोनादों ना नोंथाङा?
औ औ खोनादों नोंथां। आरो ओं दे बुं?
नोंथाङाबो गोबां ओ जेरै नारजिनि खोथा बुंलांबाय जे जोङो सासे मानसिया जुदि जिउ गोमालाङोब्ला
औ
अब्ला जों बै सुबुंखौ ओ जोबथा बिदाय होनायाव जोङो जे नारजि ओंख्रि एबा जोंनो जे भाजाबो बुङो बेखौ। रोसि गैयि बेखौ जोङो जाहोनायखौ नुनो मोनो आरो माने सारादुआव।
उम।
बेबो मोनसे जोंनि बर' हारिनि नेमखान्थि। दा नोंथाङाबो जे ओ फोरमायलांबाय जे जोंनि ओ नारजि ओ एबा जोङो ओ सबायजों दाउ संनोब्ला जोंनो गिबियाव खारै नांगोन।
ओ ओ।
दा खारै नङाब्लाथ' जोंहा जे खारै ओंख्रियानो जानाय नङा। दा खारैखो जोङो ओ थालिर फस्लानिफ्रायबो मोननो हायो एबा गुबुन गुबुन जेरै मिथिंगानिफ्राय मोननाय ओ बिलाइ एबा मायबा मोनसे फिथाइ सामथायाइनिफ्रायबो जों बानायनाय जायो आरो नाथाय दानि जुगाव ओ बेफोरनि अनगायैबो माने ओ जेरै ओ इन्डास्ट्रिफोराव बानायनायखौ नुनो मोनो आरो। दा जोंहाथ' ओ बुंबाबो जोंहा जोबनो थाङा। जोंहा समाबो जानानै फैबाय नोंथां दा नोंथां निसिमबो ओ जोबोद गाहाम हामलायनाय थाबाय आरो नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय दा दोनथ'नोसै नङा होनबा?
औ नोंगौ नोंथां।